हेल' औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ माबोरै दं नोंथाङा?
आं मोजाङैनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांखौ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोना नो जाहैबाय आङो नोंथांजों बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो फनखौ खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां सावरायजागोन।
बिदिब्लाथ' जोंना बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जोंनि बर'फोरनि खुगायाव फैयो गिबियावनो अनज्लाजों दाउ, सबा औ सबायजों साम' नाफाम, नारजि अमा, औ बे फोर ओंख्रिफोरानो जोंनि खुगायावहाय गिबि फैयो।
नोंगौ।
औ बेफोर ओंख्रिफोरा जोंनि बर'नि ओ ओं ए बर' नि जाग्रा ओंख्रिल' नङा बेफोरो बरनि ओ बर' हारिजों मोनसे गो थौयै सोमोन्दो थानाय ओंख्रिबो होननानै जोङो मोनथिनानै मोनो।
नोंगौ नोंथां।
जेरैहाय जोंना अनला ओंख्रि होनोब्ला जोङो बर'नि हाबा बेफोराव मोनाब्ला जोङो ओ जाया एबा जाफुंसारा आरो लोगोसे जोंहा ओं खाम गोरलै जानाय ओ बेयाव मोनाबाबो नि ओ बे ओंखाम गोरलै जानायखौ जोङो जाफुंसारा होननानै मोनथिना मोनो।
नोंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोंना बर'नि हाबा होनोब्ला गिबियावनो जोंहा अनला ओंख्रिखौ नांथारगौ। बे ओ बे हाबायावहाय जोंना खैना गोदाना अनज्लाखौ ओ गावनो देनानै गावनो ओ इसिङाव संनानैहाय गावनि फिसाइजों गावनो फिसाय नो जाहोनायजों लोगोसे जोंना ओ गामिनि गासै सुबुंनोबो जाहोनांगौ होननायखौ जोङो मोनथिना मोनो।
नोंगौ नोंथां।
औ। बिदि ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो बर'नि ओंख्रिनि बागै सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन नामा?
नोंगौ नोंथां बर'फोरना ओ नोंथाङा जेरै बादि बुंदों अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि सबाइ ओंख्रि साम' ओंख्रि बायदिसिना बर'नि ओंख्रि बेनि गेजेराव नार जिया बर'फोरनियाव थाखाय जोबोर गोनां थार। मानो होनोबा मानसि थैनाय नि जेब्ला जों सारादु खुंनांगौ जायो अब्ला जोंनो नारजि अरगारनो थाखाय नारजिखौ नांथारगौ नङा होमबा?
औ
औ बेजों लोगोसे आरोबाव लोमजानाय साजानाय जायोब्ला ओ लोमजानाय साजानायाव अ मा होनो जारि ओंख्रिजों दावजों जोगोलावरिजों दाउजों संनानैबो जानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा खोनादोंना? औ लोगोसेनो ओ मेसें बोथोराव थु मा होनो बारियाव खानानै मोननाय बायदिसिना मैगंफोर खानानै ओ खौ नुनो मोन जारि थुन थुनि बायदिसिना जानाय नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव ओ मेथ'खा फिसानि बिबार बेफोरखौबो जा नाय नुनो मोनोम ओ मैथाजों ना मैथाजों खांख्राइ खांख्राइ बुथुमना लाबोनानै खांख्राइनि मेलेमजों खांख्राइजों मैथा संनानै जानाय नुनो मोनो लोगोसे ना आरो थास' बुथुमनानै नाजों थास'जों जानानै नुनो आरोबाव नाफाम बानायनानै नुनो मोनो नङा होनबा जोंना बर'नि नाफ ओंख्रिया बयजोंबो मिानाय नाफाम बाथोना बयजोंबो मिथिजानाय ओ नाफाम बाथोनखौ बयबो बर'फ्रा मोजां मोनो जोबोरैनो गोथाव नंगौना नोंथां
थारैनो नंगौ नोंथां
औ नाफामनि आरो बेफोरनि अनगायैबो माबाफोर बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर नोंथाङा मिथिबावो नामा
ओ जोंनाथ' ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला ओ गिबियावनो बेफोर ओ आं दानैसो होनलांनाय ओंख्रिफोरानो गिबियाव फैयो ओ
औ
औ बेनि अनगायैबो जोंना बर'फोरा गोबां ओंख्रि जायो जेरै जोंना बर' फोरनो ओंख्रि जानो थाखाय खारदैखौ नांथारगौ जायो औ बे खारदैखौनो जोंहा बानायनो थाखाय गिबियावनो थालिर बिफांनि गोनांथि जायो औ बे थालिरखौ जोंहा गिबियावनो दानफैना लानाय जायो बेनिफ्राय दानफैनानै ओ बेनि दानफायखांनानै सिङाव जा थाबोयो रोदा बे रोदाखौनो जोंआ जाव फुनानै गोबा गोबायै ओ हा दान दान गोबा गोबायै दानना लानाय जायो बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय ओ बेखौ सान्दुंवहाय मोजां फोराननाय जायो सान्दुंआव फोरान औ सान- दुंआव गोबाव बिदिनो सानब्रै सानबा फोराननानै जेबोला बियो रानो अबोला बेखौहाय जोंहा अरजों सावनानै होयो मोनसे मोजां जायगायाव लानानै
नोंगौ
औ बिदिनो सावखांनायनि उनावहाय बेखौ मोजाङै सालिनानैहाय जोंहा न'आव लाबोयो औ ओमफाय बेखौ माबेबा मोनसे आइजेंआव दोननानैहाय बेखौ बेनि सायावहाय जों दै होनानै सिं सिं थ फ्लंना होनानै बेखौ सरनाय जायो खारदै महराव बेनो जोंनि ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो खारदै बिखौ बानायनाय जायो आरो बे खारदैखौनो जोंना गोबां ओंख्रियावनो होनानै
नंगौ नोंथां थालिरनि अनगायैबो आं मिथिनायाव ओ मो मैथ्रु एबा उमुथ्रु एबा मैदुफुल बि फांखौबो बिदिनो थालिर बायदिनो दाननानै फोराननानै सावनानै खारै बानायनाय जायो आरो लोगोसे बे स सर फुनानै बेसरनि बेगरखौ दिहुननानै जा जाबोर थालाङो बे जाबोरखौबो बिदिनो फोराननानै बेनिफ्राय खारै दिहुननाय जायो होननानै मिथिनो मोनदों आरो खारै थालिरनि अनगायैबो बेसरनि जाबोर जे बे बे ओमफ्राय आरोबाव मैदुफुल बिफांनि फ्रायबो मोननाय जायो होननानै मि मिथिनो मोननाय जादों आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ
खोनादोंना नोंथाङा
थां
औ साम' ओम साम'खौ नोंथाङा बर'नि ओंख्रियाव गोनांथार होननानै सानो नामा आरो जुदि सानोब्ला बे साम'खौ बबेनिफ्राय माबोरै मोननो हायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंना साम' होनोब्लाथ' गोबां बर' सुबुङानो जायो बिदिनो जोंना दानि मुगायावहाय ओ बर' सुबुंनि अनगायैबो गुबुन हारिया बे संनायखौ ओ सोलोंना लाबाय एबा गोबां सुबुङानो ओ बर'नि बाहेरायाव गुबुं सुबुङानो जोंना साम'खौहाय जायो बिसोरो गिबियावनो जोंनि बर'नि मुंदांखा मुंदांखा हटेल जेरै बाजै हटेल बिदिनो आइ हटेल बेफोराव मोनजा मोनजा दावनानैहाय बिसोरो गोथाव मोननानै जाग्रा जाबाय औ ना औ जोङो साम'खौ बिदिनो बर'नि ओं बर'नि ओंख्रि ओ जोंहा सबाय बे बेफोरजों संनाय जायो औ औ स बे साम'खौनो संनो थाखाय जोंहा ओ गोदोनि मुगायावथ' जोङो बिदिनो ओ फोथार बायदिसिनायावनो ओ दै जायो साम'खौ मोनला बायोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव एसे खम जालांनायनि जाउनाव जोङो बाजार फोरनिफ्राय बायनानै लाबो
नोंगौ नोंथां
खौ खिगारनो थाखाय एबा बिनि मैलाखौ साफा जाहोनो थाखाय जोङो बेखौ हरनै दैयाव सोमना दोननाय जायो बिदिनो सोमखांनायनि उनाव बेवहाय जोंहा बेखौ मोजां सुनानैहाय ओ बेनि खुगाखौहाय एबा दाबुखौहाय एरख'ना लानाय जायो आरो बेखौ एरख'खांनायनि उनाव बिनि ओ खिथुखौहाय ससे दानस'ना लानाय जायो जाहाथे जोङो सोबोब्ला थाबैनो गबैयो साम'नि मोदोमा बेनि उनावहाय बे खौ ओ मोजां खेबसे सुबावनानै जोंहा ओ सबायखौ हाय दानि मुगायावथ' गोबां कुकार आवसो सङो गोबां सुबुङानो बेनिखायनो कुकाराव रुनानै लायो बेनिफ्राय
नंगौ नोंथां
औ साम'खौबो नांगौ रोखोमनि मस्ला मस्लि जेरै जोंहा सामब्राम गोजा सामब्राम सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होनानैहाय ओ एवफ्रामना लानाय जायो बेनिफ्राय एवफ्रामखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ जोंनि रुनानै लानाय सबायखौ बेवहाय होसनना होयो
नंगौ नोंथां
उनावहाय जोंहा बेखौ ग्लब ग्लब ओ गोदौ होनायनि उनावहाय ओ बियो जेबोला ओ गोदौनानै खारदैखौ होजानाय जायो अबोला जोंना खारदैखौ नांगौ जखानि होनां नानै होयो बेनिफ्राय ओ खारदैखौ होखांनायनि उनाव दसे सम बेखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानैहाय जोंहा मोननोसै समाव ओ बेवहाय ओ मोदोमनो थाखाय बेखौ ओ बिदिनो जोंना न'नि बारिनिफ्राय मोननाय बायदिसिना गंगार दन्दिया एबा दोनन्दिया नङाब्लाबो जोङो साम ब्राम बिलाइ पियास बिलाइ ओ हाइजें बिलाइ बेफोरखौ मोदोमनायनि थाखाय होनानै लायो।
नंगौ नोंथां बेखौबो मोनथिनो मोनबावदों दि ओ साम' जायोब्ला मेगननि नुनायनि नुनाय गोहोआ बांसिन जायो। होननानै खोनानो मोनदों मिथिनो मोनदों मानसिफोरनि खुगा खुगानिफ्राय नङा होमबा साम' जानाया जोंनि थाखाय थाखाय जोंनि देहानि एबा मेगननि थाखाय मोजां होननानै जों मिथिनो मोनो। नंगौ नङा होनोमबा नोंथां औ औ।
बिदिनोहाय जोंना ओ बर' एबा जोंनि ओनसोलाव बे साम'जों सबाय ओंख्रिखौ बेबायदिनो संनाय जायो
नंगौ साम'खौ सबाय ओंख्रिनि अनगायैबो ओ दालि दालिजोंबो संनाय जायो मुग दालिजों नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नों थारैनो
आरो साम'नि अनगायैबो नाफाम बाथोनफ्राबो जोबोरैनो बर' न'खरफोराव सोलियो नङा होमबा औ नाफाम आरोबाव ओ नारजि ओंख्रिखौ फोरानना फाथो गोथांजोंबो लोगोसे संनानै जा नाय नुनो मोनो बेदर जों ना फाथो गोथांफ्राय फाथो गोथांखौ फोराननानै नारजि बानायो बेनि उनाव गोरानखौ गोरान नारजिखौ बायदिसिना नांगौ जानाय ओ सारादु बायदिसिनााव नांगौ जानायाव बाहायनायजों लोगोसे जेब्ला न'आव जानो गोसो जायो अब्लाबो जायो। बेदरफोरजों नङा होमबा नोंथां बिदिनो मैथा मैथा बाथोन मैथा बांगाल मैथा गोखै मैथा गो खा बायदिफोरखौ मैथा बाथोन खालामनानै जायो नाजों जायो खांख्राइजोंबो जायो नङा ङा होमबा नोंथां औ
नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोबां मोनथियो बा बाथ्राखौ मोनथिना मोननायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय साबायखर।
दे बिदिब्ला।